खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों
नोंथांआ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांआ ओरैनो दंथ'योना
औ
अ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सरायनोसै नङा होमबा नोंथां जोङो फरायनायनि सायाव सावरायनोसै आरो दसे सम बिदिनो जोङो फरायनानै जोङो मा मा जाहैनो हायो आरो जों फरायनानै मा लाब मोनो आरो जों फरायनायनि बायदिसिना बेनिफिटसखौ जोङो सावरायनोसै आरो नोंथां
औ नंगौ
गिबियाव आं आं फोरमायग्रोनो ना नोंथां फोरमायग्रोनांगौ
दे फोरमायग्रो नों दे
अ दे नोंथां हमबा आं गिबियाव फोरमायग्रोनोसै
औ औ
ओ माने जोङो माने जोङो माने सोलोंथाइखौ जोङो लानाया जोबोद गोनां मानोना जोङो सोलोंथाइनि अनगायै जोंहा खाना जायो जेरै जै जोङो जेराव फारफ्रोमथिंबो खामानियाव जोंना माने बिदिनो हेंथा फैयो बिदिनो जोङो जेरावबो थां जोङो हमना ला जोङो मोनसे अफिसावनो थां जोङो बेफोरनि बागै जोङो एसेफोर फरायनाय एबा लिरनायफोर जोंनाव बेफोरो माने थाखायो बायदिसिनाफोर साइन बर्डफोर थखायो जोंङो बेफोरखौ फरायनानै जोङो बायदिसिना अफिसफोराव जोङो थांनो हायो आरो जों खामानिफोर बायदिसिना अफिसफोर बिदि जायोब्ला बायदिसिना डकुमेन्टसफोरनि बायदिसिना गावनि हानिनो हग बायदिसिना डकुमेन्टस फोरनि खामानि मालाबा समाव बिदिनो फैयो जों बेफोरखौ माने गोरलैनो रोङो जेबो आरो जोङो बायदिसिना फर्म फिलाप बायदिसिनाबो खालामनो हायो। बिदिनो जों माने सोलोंथाइखौ लायोबा जोङो बेखौल' नङा आरो जों सोलोंथाइनि बिथिङाव जों गोबां बिदिनो खामानियाव होयो जोंनिया सोलोंथाइखौ जों लायोबा जोंना ब्रेना एसे साबसिन जायो जोंनिया माने सोलोंथाइखौ लाबा जोंना गोसोआव लानो हानाय गोहोआ बाङो बिदिनो जों माने एसे जौ गोसो जायो बिदिनो एसे एसेमोन गोसोआव थाग्रा जायो जोङो गोसोआव लाबाय थाग्रा जोङो खालामो आरो जेनेबा जोंङो लेखाफोरावखौ जोङो जेनेबा डिग्रि एम ए बायदिसिना जों फरायहैयोबाथाय जों माने साननाय गोहोआ एसे बांसिन जायो बिदिनो जोंब बुजिनायाबो एसे बांसिन जायो
बिदिनो जोंना सोब खामानियावनो माने जोंना बुजिनाया बारा जायो बेनि थाखाय मा जोंना गोरोन्थि जाया बिदिनो जोङो मालाफोर खैफोदफ्राव गोलैबा जोङो बायदिसिना खायदा बायदा बायदि बायदिसिना आइदियाफ्रा बांसिन जाफैयो थिग बिदिनो फरायो मानसिफ्रा जा एसे बुजिया बुजिनाया एसे खम जायो बिदिनो
औ
बायदिसिना खोथा बाथ्रा बुंनायफ्राबो एसे बेलेग जायो आरो फरायनाय मानसि बेलग जायो दा जोंना फरायनायजोंबो माने बिदिनो गोबां केरियारफोर दानो हायो जोङो फरायनायजों बायदि बायदि जोङो गोबां बिदिनो साख्रि बाख्रिफोर जो लानो हायो आरो खायसे साख्रिफोर लायालासिनो न'आव बिदिनो न'खर दैदेननो थाखाय फरायो आरो खायसे साख्रि लानो थाखाय फरायो बायदि बायदि दङ माने जोङो फरायनायखौ माने जोङो रोंङनो थाखायसो फरायनांगौ आर ना नोंथां जोङो ओरैनो सार्टिफिकेटनि थाखायल' जोङो फरायलांबाय थाबा माने जोंना एसे गोरोन्थि जायो जोंना सार्टिफिकेट सकल' नांगौनानै जोङो फरायलांबाय थाबा मान जोंना रोंनांगौ खिनिया थालांजोबो जों बिदिनो बायदिसिना जबफ्राव जोङो एप्लाइफोर हैयोबा इन्टारभिउफोर हैयोबा जोङो माने मोनसेबो इन्टारभिउखौनो जोङो पास खालामनो हाया जायो। गासिबो माने बेफोरो जोङो ओ जोङो उन्दैनिफ्राय जोङो सोलोंबोनायाव गासिबो माने बेफोरो सानखान्थि जा मेथ्सआ साइन्सआ गासिबो माने बेफोरो ओ बायदिसिना फरिखा होन इन्टारभिउ होन बायदिफ्राव माने बेफोर फैजोबो आरो। बिदिनो बायदिसिना दानब्रे दुमब बिदिनो बेफोर फैजोबो आरो बिदिनो जों बेफोरखौ मोजाङै सा सोलोंनाय थाङोबा बिमानि जेरावबो साक्सेस जाबोयो आरो फारसेनिफ्राय जोङो फोरमानानै थांनांगौ रोंनानै थाङोबा माने जोंहा बिनो जोबोद खामानियाव होयो जों फारसे बे निफ्रायनो जोङो इन्टारभिउफोरखौ जों क्रेक खालामनो हायो जोङो आरो नलेज गोबां जायो आरो जोङो फरायनायजों लोगोसे जोंनिया बायदिसिना जोङो इंलिस सोेदोबफोरखौ जोङो एसे मोजाङै रोंनांगौ इंलिस सोदोबफोरखौ रोङोबा जोङो गोबां बिदिनो मबाइलावनो हक बायदिसिना कम्पिउटार एप्स बायदिसिनाफ्रावनो माने उम गोरों जायो बिनोङा दानिफ्रायथ' बांसिन डकुमेन्सफ्राव इंलिसनि बिदिनो थायो इंलिसनिफोरखौ जोङो एसे मोजाङै बुजिनाय जायो।
औ
आरो दानि जुगाव बांसिनानो माने ओ गिदिर गिदिर फरायगसै बिदिनो डिग्रिफोराथ' ओरैनो कमपालसि दाना फरायखायोआनोसै। माने बेफोर फरायनायनि सायाव माने गासिबो माने पारफेक्ट जालांजोबो आरो जुदि जोङो मोजाङै फरायलाङोबा जेरावबो जों आखा फाखा जायो। जेरै जोङो माबाफोर जोङो कमिउनिकेसन स्किलानो होन। जों मान फारसेनिफ्राय मोजां खालामलांबथाय जोंहा माने फारसेनिफ्राय जोङोारफेक्ट एखेबारे अफिसार बायदि जों साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जों माने बिदिनो फरायलांबाथाय जोंना माने कमिउनिकेसन स्किलानो बेलेग माबा मोनसे स्किल बायदिफ्रा माने साफा जालाङो बिदिनो जोङो मालाफोर मेल मिथिं सिङाव जुदि बुंनांगौ खोथा गसंनानै बुंनांगौ जायोबा जोंना बाथ्राफ्रा माने साफा जायो बिदिनो खोनासंथाव मानसिफ्रा मोजां मोनो बिदिनो जोङो फ फरायनाया माने बिदिनो गोबां बिदिनो गोबां गोबां बिदिनो जोंनाव फायदा आरो बेनिफिट्स फोर मोननो हायो जोङो
औ औ
दा होमबा नोंथाङाबो दसे सम बिदिनो फरायनायनि बागै दसे फोरमायदो नोंथां। अ
फरायनाय होनोब्ला जोङो ओ साख्रि बाख्रिनि थाखायल' फरायनाया गोरोन्थि आर ना औ फरायनाय होनोब्ला जोङो
ओ जोङो मोनसे ओ बाजार एबा दखानफोराव जोङो माबाफोर ओ जिनिस एबा बायदिसिना जाग्रा मुवा बेसाद बायनो थाखायबो थांनाय जायोब्ला जों बेफोराव फरायनायखौबो गोनांथि जायो जेरै एक्सपायारि थांदोंना थाङै खै बेफोरखौ मा फरायनो? बेखौ जोङो ओ नायनानै बा एबा फरायखांनानै जोङो बे खौ हायो आरो ना फरायनायजों लोगोसे नों फरायनाय गैयाबाथ' माबायदि बेफोरखौ नायना लाबोगोन
ओ बेनिखायनो जोङो फरायनाया गोनांथार आरोना न' ओमफ्रायो जोङो ओ मोनसे जायगानि फ्राय गुबुन जायगासिम दावबायनाय एबा ओ गुबुन कान्ट्रि बा आउट कान्ट्रिफोराव थांबाथाय जोंथ' ओ हिन्दी एबा इंलिस लेंगुवेज खौ बाहायनाय जायो नालाय ओ बेखायनो जों फरायनायजों बेफोरखौ ओ सोलोंनो हायो आरोना लेंगुवेज बेफोरखौ
नों फरायनाय गैयाबा आरो नोङो माबायदिजों ओ गुबुनजों माबायदि कमिस कमिउनिकेसन खालामगोन? रायलायनायखौ
औ।
औ। ओ दानि जुगावथ' आरो एसे एनै फलायनाया जाखालानो ओ मिनिमाम जों ओ मेट्रिक पासथ' नांथारगौ मो ओ मायबा मोनसे जों इन्दासट्रि एबा ओ कम्पानिफोराव खामानि मावनो ओ थाखाय जोङो ओ मेट्रिक पास सार्टिफिकेटखौ नांथारगौ आरो ना दानि जुगाव।
औ नोंथां।
औ।
औ बिदिनो ओ जोंना माने फरायनाय लिरनाया जेरावबो खामानि होयि जायो। माने जोङो अखल जोङो साख्रिनि थाखायल' फराय नाङा जों दा ओ नोंथांमोनजों सोरबा बिदिनो फरायनानै बिदिनो साख्रिफोर लानाय दं नामा नोंसिनि जायगाथिं?
अ जोंनिथिंजायथ' ओ फरायनायनि सा साख्रि मावनायथ' गैयानो होनफ्रामो दे बिदिनो ओ टुयेल्भ पास बिदिनो ओ सोरबा डिग्रि कमप्लिट खालामनाय बेफोर बायदि खालामनानै ओ बिदिनो डिफेन्सफोराव साख्रि नागिरनाय दंलाबायो आरोना उम ओ औ आरो जोंना फरायनाया साख्रिनि थाखायल' नङा गावनि ओ बिजनेस सो खालामनो थाखायबो जोबोद गोनांथार आरोना फरायनाया औ।
उम उम।
दा होम-होमबा नोंथां ओ नोंसिनि जायगाथिं इदिनो जेनेबा फरायनानै जेनेबा डिफेन्सफोर जब लानाय दं आरोना आरो बिदिनो बायदिफोर बिजनेसफोर मावनाय दं नामा?
औ औ दं।
औ औ औ। ओ थिगानो होनोमबालाय बिदिनो फरायनानै बिदिनो जोङो मोनफ्रोमबो प्लेटफर्माव जों थांनो हायो जेरै जोङो बिजनेसावबो थांनो हायो जोंङो आबादारिबो जानो हायो। गाव गावनि गोसो बायदि जों थांनो हायो आरो औ।
ओरैनो मानसिनि ओ जिउआव
औ नोंथां।
औ।
ओमफ्राय नोंथां ओ नोंसिनि गामिफ्राव बिदिनो बायदिफोर जेनेबा फरायनायफ्रालाय बांसिन दंना जेने फरायिफ्रा बांसिन दङ'?
औ जोंनि गामिफ्रावथ' ओ फरायनायानो बांसिन दं होमब्लाबो बिसोरो बा बिदिनो साख्रि मोननो हायाखै आरो ना ओ बिदिनो
उम अ।
फरायनायजों लोगोसे जोङो ओ ओ जों फरायनायजों लोगोसे जों फरायना थाबाल' जाया ओ जों स्किलबो लांफानाया मोजां आरो ना फरायनायजों लोगोसे
औ नंगौ नोंथां जोङो खालि फरायलांबायल' थायोबा जोङो जेबो रोङा जायो जोङो हमना ला जोङो जेबो जोङो माने हमना ला जोंहा मालाबा सा समाव जोंहा बाइकआनो गाज्रि हमना ला जों बे बेखौबो बानायनो रोंनाय नङा जों बेलेग मानसिखौसो नागिरनांगोन। जोङो बेफोर स्किलाबो थानांगोन माने जोङो मालाबा जुदि बाइकफ्रा गारजि जायोबा स्किल बायसिना पामसारफोर जायोबा जोङो इफोरखौ माने बानायनांगोन। बा माबाफोर ब्रेकफोर बायस'लाबायोबा जोंना बेफोरखौ माने आखाइनि स्किलफ्रा थाजोबनांगौ। जेरै जोङो कारेन्टफोर बानायनाय होन न फ्राव जुदि माबा कारेन्टफोर गाज्रि जायो बेफोरखौ बानायनो रोंनांगोन बेफोर स्किला माने जोंनाव थाजोब थारनांगौ आरो जोङो खालि फरायनायखौल' थांफ्लाबाय थाबा जाया ना मा होनो नोंथां?
औ औ नंगौ ओ जोंदि दा नुनो मोनो गामि ओनसोलफोराव गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा खालि फरायनायजों ओ सरकारि साख्रि मोनगोनल' होननानै फरायनाय जायो। ओ बेफोर गोरोन्थि आरोना ओ ओ फरायनायजों जों सरकारि साक्रिल' मोननाया ओ जों गोबां स्किल सोलोंनो हायो आरोना। ओ फरायनायजों लोगोसे जों स्किल सोलोंनाया जोबोद गोनांथार आरो। जों स्केल सोलोंनो हाबाबो जोङो जब ओ गोबां रोखोमनि ज ब मोननो हायो आरोना मोजां मोजां। फनायजों लोगोसे स्किलबो सोलोंनाया जोबोद गोनांथार।
औ नंगौ नोंथां हमना ला जोङो मिस्ट्रि खामानिखौनो सोलोंबाय जोङो मिस्ट्रि खामानिखौ सोलोंबाबो जोङो कन्ट्रेकफोर मावनो हायो जोङो न'फोराव जोङा जोङो जबफोर गैयाबाबो जोङो इफोरबायदि बिजनेसाव जोंना माने गोबां फैसा मोनो।
औ औ
बिदि जोङो मिस्ट्रि खामानिखौनो सोलोंबाय जोङो सोरनिबा न'फोर जों कन्टेक्ट लानानै जों मावनो हायो।
औ
एबा जोङो गारि गेरेजफ्रावनो खामानि मावनो सोलोंबाय जों गारिफोर बानायनो रोंसिगोन। आरो कारेन्ट बानायनो सोलोंबा जों कारेन्टबो रोंसिगोन। जों फारसेनिफ्राय जों सोलोंना थानांगौ आरो ओमफ्राथाय जोङो जेरावबो नोङो लामा आनदायला आरो नों नि थाखाय माने खामानियानो खामानिसै आरो माने दाथ' जोङो फरायनायल' जोंजों जेबो खामानि मोना जों जेबो रोङाबो माने फरायनायल' जों खालि गियानल' मोनो गियानाबो खालि माने जोंखौ जाहोआ माने गियाना इदिनो जोङो खामानि मावनानैसो जोंखौ जाहोयो।
औ
थाखाय माने खामानिया मावनाया बांसिन गोनां आरो फरायनायनिफ्राय आरो फरायनायावबो फरायनांगौ खिन्थु खामानि मावनाया बांसिन गोनां जानांगौ आरो। औ नोंथां
जों लोगोसे जों ओ गेलेनाय बायदिसिनाफोरखौबो जोङो ओ लानो हायो आरोना स्किल बिदि फुट बल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय काबादि गेलेनाय बायदिसिना बेफोरखौ जोङो फरायनायजों लोगोसे लांफानो हायो आरोना बेफोरखौ लांफानो हाबा जोंनि थाखायनो मोजां जायो इयुनाव।
औ दा ओमबा नोंथां जोना समावबो जाना फैबाय ओमबा जों दोनथ' लायनोसै मा होनो नोंथां ओं दे
औ दे
उम